हेल' हेल'
औ नोंथां
अ मा खबर नोंथां?
औ मोजां
जां आंना नोंथां आंनियाबो थिगैनो दं मोजां ओमफ्राय आं दा नोंथांनियाव माने कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजो माने माइनि बागै सावरायनो नागिरदो माइ गायनायनि बागै
मा होनदो नों
खोनायाखै हेलौ,
नेटआ एसे स्ल' जादो नामा
औ स्ल' जादों मोजां खोना फैयाखै
अ आं नोंथांखो कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं माने नोंथांखो एसे माइ गायनायनि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो खोनादों ना अ अ मा होनो दाथ' दैज्लां बो उम अ ओम एसे सायिदाव थांलाय नेट नांनाय जायगायाव
अ औ
स्ल' फैदो माथोआ हेलौ,
खोनादों
अ अ खोनादो दे इसोर
हेलौ, नोंथां औ
अ आं नोंथांजों माने माइ गायनायनि बागै एसे सावरायनो आरो
औ
ना अ दाथ दैलां बोथोर फैसि अ दाथ' दैलां बोथोर फैसिगोन नालाय अ ओमफाय आं माइबा गायनायनि बागै एसे सावरायनो नागिरदों आरो
औ औ
बेनिफ्राय ओरैनो नोंथांमोननि जा मायफोर गायबाय नामा दा
माइखौथ' गायथ' वाखै जोंनिजों खोथिया होनो फोआखै आरो फोथ आखै दैयाबो जाथ वाखै नालाय ओ-नालाफोराव दंग फोरावबो दैयानो फैयाखै अखा हाबाबो जोंनिजों माने दैयानो फैयाखै आ
ओरैनो
गुबुन गुबुनफोराव दै फैनाय दै जानाय माइ गायनाय नुदों खिन्थु जोंनि जोंनि खन्द आव गायथ वाखै आरो बिदि
जा थिगानो ओमफाय मा होनो ओरैनो दंग फोरनि दैजो गायो ना अखानि दैजो गायो। मा होनो बेलेख आओरैनो माबा
ओमफ्राय जोंनिया औ जोंनिया माने अ अखानि दैया थायानो दुब्लियाव दंगनिजोंनो गायनाय जायो आरो दंगनि फैनायजों गायनाय जायो बांसिनानो अखानिखो मोनानो बांसिनानो मोननो थाङा आरो
निफ्राय ओरैनो मा-मा जादनि माइ गायनाय जायो जेनेबा
ओरैनो माइब्रा रन्जित माइसा बायसमुथि ओबियारि फुल फाख्रि बिदिनो बायदि-बायदि गायनाय जायो आरो जोंनिजों माइखौ
बेनिफ्राय ओरैनो मा ओ जेनबा माइखौ गायनायनि सिगां जों मा-मा खालामग्रोनाय जायो
माइखौ गायनायनि सिगां खोथियाखौ फोनो थाखाय ओ जोङो खारायग्रोना लानांबाय खारायग्रोनायनि उनाव बिदिनो उनाव दै हो दै माबाना दै सोनानै बिदिनो एवग्लिनानै जोङो खोथियाखो जे हाखो गजब होनोनानै खोथियाखो फोनाय जायो आरो बिनि उनाव ओ पन्द्र दिन बिदिनो सल्लिस दिननिफोराव बेनि उनाव खोथियाखो फुनानै गायनाय जायो आरो नोंथांमोननि जों माबोरै औ माइ गायनाया माबोरै
बेफोरबायदिनो सिङाव मे जोंनि दाबो बिदिनो सोलियो माने ओरैनो जोंनि ओरै माने बेलेग सुबिदा लागायनानै माइ गायनाय जाया आरो अखानि दै बा दंग'नि बेबादिनो गायनाय जायो आरो। ओरैनो जेनेबा जोंनि दाबो जोसा माइब्रा गायो बांसिनानो जोसा आरो माइब्रा एसे-एसे गायो आरो बांसिन बेलेग माइ गायनाय जायोमोन बिदि जोसा आरो माइब्राफोरखौ माने फिथा सौराय बिदि जानो थाखाय ओरैनो गायनो दोननाय जायो आरो औ बिनि थाखाय दब्लायसे बा दब्लायनै गायो आरो बांसिनानो। समाना आरो मुलाम्फानि थाखाय माने गायो एसे।
औ। ओ नोंथांमोननिजों मादो बांसिन गायो माइखो ओ मोसौजों ना ट्रेक्टरजों?
मोसौ माने दानि आजिखालिथ' माने ओरै मोसौबां गैला नालाय बांसिनानो टेक्ट्रर लागायनाय जायो आरो।
खम नुनोथा थि आरो मोसौनि हेवनायखौनो नुला आरो औ।
नुला आरो।
ओ।
टेक्टरजों हेवनायखोनो नुनो थाङो आरो दा।
एवनाया एसे खम जाबा बांसिन जायो आरो माने।
औ औ।
बेनिफ्राय माइ गायखां खांनानै जेन'बा
औ।
ओमफाय माइखो नानाय जायो नालाय दा नानायनि माबाखो एसे फोरमायना होबानो जाय न'आवनो लाबोनानै माबायो ना ओजों दुब्लिफोरावनो नाबोखायो
ओ दुब्लियाव नानाय जाया, मा न'आव लाबोनाय जायो आरो न' बा थेला बा टेक्टर बेफोरजों बा बावखाफोरजों बाननानै जे हानानै बिदिनो सरनानै लाबोनाय जायो आरो न'सिम, बिदिथ' दुब्लियाव नानाय जाया।
थिगानो दङो। बेनिफ्राय मा होनो थिगानो होनदो। ओमफ्राय
औ
जेन'बा नोंथांमोननिजाबो ओरैनो जेनेबा माइब्रा, जोसाफोरफोरखौ बारा गायबाङा आरोना?
ओहो गायबाङानो दे, बहुद खम गायनायखौ नुनो मोनो आरो।
बेनिफाय नोंथाङा ओरैनो माइफोरनि बागै मा मा माइफोरखौ मिथिसोगौ माने मा मा नाम?
औ। ओ नोंथांनिया समा जाबाय नामा?
समा जाथ'वाखै।
औ औ। दा नोंथांमोननिजों दा हरनि जे बारहावाफोरा मादि जे बोथोरा?
माबा एसे अखा हाबा हाहांदों आरो माने।
औ औ।
ओरैनो सानाव अखा हागासिनोमोन आरो दानि। जेनबा दा बरथमान अखाा गैथया दा दसेनि उनाव सानाव हाबा मा जायो? दा मा मा माइनि बागै मिथिगौ ओरैनो एसे फोरमायना, मा मा माइ नामफोरखौ एसे बुंनो हाबानो जाबाय।
नामफोरखौ? नामफोरा माइनि नामफोरा आं मिथिनो आरो ओ माइब्रा बिदिनो जोसा, फुलफाख्रि, रन्जित, बाहादुर, बिया बियारि बायिस मुथि बिदि इ बेखिनिखौनो मिथिगो आं।
बेनिफ्राय नोंथांमोननि जा बांसिन ओरैनो माबाया माइआ बांसिन जायोमोन?
जोंनिजों रन्जितखौ बांसिन जानाय नुनो मोनो।
रन्जितदा बांसिन जायो आरो ना।
औ औ। नोंथांमोननिजों?
जोंखोय जायबो बेफोरबायदिनो। जेनेबा दा गोदान माइया खादोंना मोनसे आथिखालाव आरो माने गोदान गोदान माइ खारबाय थायो। बिदिनो बंग बन्धु होननाय जों आरो मोनसे बाइक बे बांसिन जायो आरो बे थानाया बो मोजां जायो। ओमफ्राय माइखो सौनाय बा नानायनि माबाया माबायदि जेनेबा माइनिफ्राय माइरं बानायनाय माबाया
औ जों माइनिफ्राय माइरं बानायनाया ओ जे गोथां ओ‌ जे गोथाङै जे राना फोरानालासिनो सौबा माइरङा बायफ्लेयो आरो गेब्लेनेनायखो जों नुनो मोनो। जे फोराननाय जायो आरो सान्दुङाव बिदि फोराननानै जोङो मिलफोराव अ मेसिनाव सौनो लाङो। बेयाव लोगोसेनो गुन्दैबो ओंखारो फायो।
अ।
आरो बेखौ जावखारनायबो मोन एक्सट्रा के मिसिं थायो आरो।
अ माने जिकुनु माने मिलाव लांनायनि सिगां माइखौ फोरान गोरना लानाय जायो आरो ना।
औ औ।
ओमफ्राय बेनि उनाव माने मिलाव लांबाय
औ।
ओमफ्राय बे गुन्दैफोरा मायबाफोर खामानियाव हाबावो नामा? खामानियाव फैयो‌ नामा
औ
हेलौ
औ औ
अ खोनादोना अ‌ माने बे बेदि जों दा सावरायबाय सानैजों गुन्दै नि बा बेना माइ सौनानै जि मोनसे माबा ओंखारो नालाय गुन्दै बे गुन्दैया माने मायबा मोनसे खामानियाव फैबावो नामा
औ खामानियाव फैयो बियो अमानोबो होजायो अमान अमानि खामानियाव फैयो आरो नाफोरनि बायदिसिना इदिनो खामानियाव फैयो आरो
औ
ओमफाय नोंथाङा मा खामबाय दं दा
दा आङो दङ बिदिनो
नोंथाङा
आंबो बि जिरायना दं आरो
औ औ
हेल'
आरो नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो?
अ आङो ना आङो अनला ओमफाय दाउ बिदिनो सबायाइजों साम' बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जाना मोजांसिन मोनो आरो ओमफाय नोंथांनिया? हेल' अ नोंथाङा मा जाना बांसिन मोजां मोनो?
आं अनला, अनलाजों दाउजोंखो जोबोद गोथाव मोनो आरो सबाय आरो खुमब्राजों हांसोजों जानानै जोबोद गोथाव मोजां मोनो आरो
अनलाजों दाउजों संनो रोङोनो ना रोङा हेलौ
औ औ
अ नोंथाङा अनलाजों दाउजों संनो रोंगोना रोङा?
रोंगो रोंगो।
एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माबायदि? संनाय जायो।
गिबियावनो जोङो दाउखौ बु बुथारबाय बुथारना लाग्रोबाय। ना लानानै बेखौ एवफ्रामना दोनबाय आरो बिनि उनाव अनलाजों माइरंनिफ्राय अनला ओ बानायबाय ओमफाय गुन्दै बानायबाय आरो माइरंखौ बिनि उनाव दै फुदुंबाय दै फुदुंनानै गोदौबा जोङो बे माइ माइरंखौ होना होबाय आरो गुन्दैखो। आरो लोगोसेनो खारैबो होबाय। खारै होनायनि उनाव पियास बानलु बिदिनो सामब्राम गुफुर बिदि देनानै होबाय, बिनि उनाव गोदौबालाय बेयावनो बिदिनो गोबाव संनाय जायो आरो बिदिनो मोनसे अनला ओंख्रि जाबाय आरो
जानोथ' बिराद गोथाव जानांगो जानांगौ ना हेलौ
औ मा होनदों नोंथाङा?
जानोथ' बिराद गोथाव जायो जानांगौ।
औ गोथाव जायो गोथाव मोनो।
बर'नि ओंख्रिया मोननैन?
औ
आरो नोंथांमोननि जा ओरैनो जा सोलिबाय थानाय समाव आरोना थासारिफोरा मा बायदि सोलिगासिनो?
नोंथाङा बुंफिनलाय।